औ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथांनि हरनाय जाहोना मामोन नोंथां?
अ आंनि हरनाय जाहोनानो जाबाय माने जोङो माने बर'फोरनि माने जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ।
अ आस्सा होनबा नोंथाङा एसे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि । माने बिसोरो माबायदि मैगंफोरखौ जानानै माने मोजां मोनो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां । बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो । ओ बर'फोरा गिबियावनो जेनेबा ओंखामजों लोगोसे जोङो गुबुन ओंख्रिबो जों संनानै जायो जेरै ओंखामानो जोंनि गाहाय जाग्रा आदार नङा होमबा नोंथां? जोङो ओंखामजों लोगोसे । जोङो जोंनि सबाय ओंख्रि अनला दाउ बिदिनो ओ गोखा गोखै जेरै ओ नारजिजों अमा बिदिनो समबाय जों दाउ खुमब्राजों ना बिदिनो बेदर हांसो बेदरजोंबो जों खुमब्राखौ जायोब्ला गोथाव मोनो नङा होमबा नोंथां
थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जायो जेरै खारै खारैबो जोङो संनानै जायो । जेरै अनला खारै खुमब्रानि खारै थिग बिदिनो मैथाजों नाजों
लोगोसे जोङो ओ सबायखौ जोङो साम'जोंबो जोङो संनानै गोथाव जायो गोबाङानो माने जोंनि थाखायथ' गोबां खहाब गोनां नङा होमबा आरो बर'फ्रा गावनो आ आखाइजोंनो बानायनानै जेरै नाफाम नाफामखौबो जों बर'फोरा जायो नाफामाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै आबै आबौमोनहा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बुंनानै गालांदों जेनेबा सोरनियाबा देहायाव लोमजानाय साजानाय ओ सापस जेनेबा बिया ओ मेलेरिया जाम थानायफोरा जुदि जायोब्ला नाफामजों ओ मोजां जायो होननानै आबै आबौमोनहा सिगांनिफ्राय बुंला जालांदों आरो बेखौ खौ जों खोनाबोदों आरो जोंनि बर'फ्रा गाव गावनो नाफामखौबो बानायनानै गावनो जायो । आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ गोबां ओंख्रि जेरै मिथिंगायाव मोननाय जेरै दिंखिया बिदिनो खारं बिबार लोगोसे जोङो सिब्रु ओंख्रै जेरै दुब्लि फोथाराव मोननाय नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो सिब्रुजों लोगोसे जोङो बैयाव ओ गंगार दुन्दिया बेफोरखौबो जोङो जायो जायखौ गंगार दुन्दियाखौ न'आव गायनानै लायो बिदिनो जारि बिलाइ आरो बिदिनो जोङो लोगोसे जोङो ओम ओ बे गाम्बारि बिबारखौबो जों फोराननानै जानायखौ जों नुयो आरो गोदो अब्ला नों थांमोननि साइडआवहाय बै ओ खारैखौ बोरैहाय संनानै जायो खारै अनलाखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना ना
औ औ हागोन दे नोंथां ओ जोंनि बर'फ्राथ' खारै मैगं जानो बुहुद मोजां मोनो होमबा न' नोंथां ओ जेनेबा अनला खारैखौ जेनेबा माबायदि सङो होनना बुंबाथाय जोंनो माबा ओ अन नांग्रोगो जायो नालाय माइरंनिफ्राय जों बानायनाय जायो बेखौ नङा होमबा ओ माबायदिहै बानायो होनब्ला माइरंखौथ' जोङो गिबियावनो सुग्रोनांबाय मोजाङै बेखौ जोङो सुग्रोनानै एसे माने दै सरनो थाखाय फिथ्लायखायाव माने दोननाय जायो बेखौ एसे दै दैया मानो राननो थाखाय नानै औ बेखौहाय जोङो दसे दोनखांनायनि उनावहाय जोंङो माने जेनेबा आगोलोथ' दिंखि थायोमोन नालाय न'खर न'खर जेनेबा बेयाव बे खौ माने माइरंखौ माने दिंखियावहाय देनानै गुन्दै खालामनाय जायोमोन आरोना दानियाथ' आरो माने मेचिं ओंखारबाय नालाय मा होनो ओ ग्राइन्डारबो बुङो ओमफ्राय मिक्सारबो बुङो बेवहायबो माने दे जायो आरोना बिदिनो गुन्दै खालामजायो बेखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेखौ माने ओंख्रि संसिगोन आरोना बेखौ गुन्दै खालामनायनि उनाव
औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे ओ मा होनो बेखौ सारायावहाय माने बेखौ होनानै दैदो एसे
औ
औ जेनेबा बे बेदर होयोब्ला बेदर होजागोन माने जेनेबा आलुफोरजोंबो माने संनाय जायो आरोना बे खारै ओंख्रिखौ बिदिनो एसे खारै सरना दोननाय दङब्ला बेखौ खारैखौथ' होखानांगोन नालाय बेयो अनला खारैसो जा नालाय बे ओंख्रिया
औ औ
खारैजों एसे माबा खालामनानै बानायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो नोंसोर नोंसोरनि जाय माने मा मा ओंख्रि मोननाय जायो ओरैनो बिदिनो हाग्रायाव मोननाय जेनेबा
ओ बिदिनो हाग्रायाव मोननाय होननानै बुंङोब्ला जोंनि साइडआवहाय बिदिनो लाफा सायखं बिदिनो ओ गंगार दुन्दिया आरो खिफि लेवानि मानिमुनि सिब्रु मैगं बिदिनो जारि बिलाइ आरो दिंखिया बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो जेरै जोङो आरो लोगोसे जोङो खारं बिबार बेफोरनो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायखौ जोङो गाया बिथां बेफोरो हारसिंनो रज'यो नङा होमबा दिंखियाखौथ' जों गायाना नङा होमबा बेफोर हाग्रा बंग्रायावनो रज'ग्रा बेफोरो मोनसे मोनसे जाग्रा जाग्रा मैगं आरो नङा होमबा जों बे मैगंखौनो जोङो जायो जेरै माना मुनिखौ जायोब्ला अदै गाहाम थायो होननानै जों गोबां सिगांनिफ्राय जों फरायनो मोनबोदों थिग बिदिनो सिब्रु मैगंखौबो जायोब्ला उदै गाहाम थायो होननानै जों फरायबोनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ
माना मुनिखौ जोङो आलुजों जायोब्ला जोबोर गोथाव जोङो बेखौ दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जोङो बेखौ फ्रायबो जानो हागोन आरो बिदि बिदिनो जों आलु होलानानैबो जानो हागोन आरो खायफाबा बेदराव अमा बेदर बा दाउ बेदरावबो होलांनानै जों जानायखौ नुयो आरो आरो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय ओ ओंख्रि जेनेबा बेफोरनो ओंख्रिया जेरै जोङो मिथिंगायाव मोननाय जेरै थास' बिबार जेरै थास' बिथ' थास' आथिं बेफोरखौथ' जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोयो आरो गोबां आइरन गोनां बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बेफोर रोखोम ओंख्रियाबो दाथ' दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां थास' बिबार मोनगोन जोंनि साइडआवहाय थास' बिबारनि दामाबो गोबां आरो बेखौ जोङो अमा बेदरजों जायोब्ला जोबोद खहाब गोनां आरो बे अमा बेदरजों जानायाव जोङो गिबियाव बेखौबो थावजों किसुमाना थावजों गनानै गि माबानानै लाजोबो किसुमान आरो खारै होलानानै जायो बेयो खा बिबार मा बिबारखौ माने माननाय बा बिनि माबाखौ दानगारनो थाखाय आरो जेनेबा रुइनायनि थाखाय किसुमाना बेयाव खारदैबो होनानै जानाय जायो आरो अ अब्ला नोंथांनि साइदआव खारदैखौबो ओरैहाय बनायो आरो मा मा बिफांनिफ्राय बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आंनो
खारै खारैखौथ' औ माबा फोरमायना होनो हागोन आङो एसे ओ जेनेबा जोंहा थालिर बिफां थायो होनबा नङा होमबा
औ
औ थालिर बिफां माने एसे मबा माने बोराय जानाय बेफोरबायदि गोजौ गोजौ जानाय एसे र रानाय माने बिफां बोरायनाय बिनि माबाया सिंनि मादाखौहाय जोङो माने जावफुनानै दानफायनानै माने बेखौ साननैसो जिरनानै फोरानना होनाय जायो आरो ना जेनेबा दुब्लि फोथारफोराव एसे गुवार जागायाव जागा नांगोन नालाय बेखौ मा माने बिफांखौहाय माने उम माने मादानिफ्राय लानानै माने बिजौ सिमालागै जिरनायानो जाफ्रामो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेखौ माने मादाफोरखौबो जफ'जोबबाय हा सिङाव थांनायफोरखौबो जेमानहालागै हायो
औ
बेखौ माने ओमफ्राय जिरखांनानै साननै सो माने रानहोनो थाखाय दोननाय जायो आरोना सान्दुंआव बेखौ बे बे माने फोराननाया रानखांजोब्बाथाय बेखौ माने माने सावना होनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो माने बिनि माने जेनेबा सावखांनानै जे बियो हांगार जाबाय नङा होमबा
औ
माने बेखौ बे हांगारखौ माने लाबोनानै माने माबानाय जायो आरोना खारै माबानाय जायो बेजोंनो बेबायदिहाय माने खारैखौ बानायनाय नुनो मोनो आरोना जोङो
औ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो आथिखालाव जोङो ओ खारदैखौ बिदिनो खालामनाय जायो बर'फोरा जों गाव गायनो खारदैखौ गाव थायनो दिहुननानै जायो नङा होमबा नों थिग नोंथां बुंनाय बाय सानो जोंनि साइडआव हो थालिरखौ गिबियावनो जों दा लारोगोन बेनिफ्राय ज बेखौ फिसा फिसा हानानै ज बेखौ फोरानोन आरो थाब राननाय बेससा नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ
बिदिनो बेखौ जोङो रानजोबबोला जों गोरान जायोब्ला जों बेखौ सावगोन जाय सावनानै जोङो हांगार मोनगोन बे हांगारानो जेरै खारै जायो आरो बे हांगारखौ जोङो दै साबस्र साबस्र खालामनानै जोङो बेखौ ल लद्रा खालामनानै दोनो दोननाय जायो आरो जेब्ला नोंङो खारै ओं ख्रि जागोन जेब्ला नो नांगोन अब्ला बै बे दोनथ नायनिफ्राय नोङो मुथासेसो खारदैखो लाना फैनानै नोङो बेयाव दै होनानै फसरनाय जाय यो आरो जेराव सिकनि होनानै जोङो बाल्थिङाव सोनानै फसरनानै जोङो बिनिफ्राय जाय दै मोनो बेनो जोङो खारदै जायो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै खारदैखौ गोबां ओंख्रिजोंनो जाजायो बिनि माने नोङो नामखौ मख'नानै नों फोजोबनो हाया आरो खारैआ जिखि जायावबो नोङो एसे एसे हो लानानै जा जायखायो आरो खारैखौबो जों जानांगौ जोंनि देहाखौ माने मोजां लाख खिनो थाखाय मानोना बांद्राय जाबाबो देहानि खुथि जेरै जोङो थाव बांद्राय जाबोलाबो देहाया जेनेबा गेस्टिक जालाङो थिग बिदिनो जुदि जोङो खारै जायोबा देहाया कम कनट्रलाव थायो आरो।
औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनि दोनथ'नोसै नामा
औ औ दे नोंथां गोजोनथों औ
बिदि रायलायनांगोन रा